औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा औ खुलुमबाय नों थां
खुलुमबाय नोंथां
नि गोजोन हामलाय-हामलायथिखौ जासिहरनाय थाबाय नों
औ नोंथां बेलासिनि गोहोम औ जासिहरनाय थाबाय।
औ बिदिब्ला जोङो औ नोंथाङा दा सानदि माबोरै दङ?
आं मोजाङैनो दं नोंथां नोंथाङा माबोरै?
औ आंबो मोजाङैनो दं गसायनि अननायाव। औ बिदिब्ला जोङो ओ ओ बैसागोनि सायाव सावरायनो होनोब्ला जोङो ओ बैसागो नि ओ सायाव सावरायनोबा जोङो नोंथाङा आंनो एसे सम मोननो हागोन ना बेनि बागै स सावरायनो।
औ हागोन नोंथां।
औ। बिदिब्ला जोङो बैसागुआव अ बैसागुखौहाय जोङो बर' माहारिया जोबोद गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। औ जोंनि ओनसोलावहाय फालिनाय नुनो मोनो। ओ बैसागु होनोब्ला जोङो ओ बैसागोनि जा दमासि बेखालिहाय जोङो मोसौनि बैसागु होननाय ओ बुंनाय खोनानो मोनो। मोसौनि बैसागुआवहाय जोङो बिदिनो मोसौखौहाय बिराद मोजाङै अननानै थुखैनाय जायो आरो बेखालिनो जोङो मोसौनो थुखैनो लानाय औ। अ जा बुस्थु फोरानो बेबाय ओ जोंनि पानेलाव फान्थाव दिग्लिथिपात ओ हालदै बेफोर बायदिसिना ओ जा जा रोखोमनि बुस्थु नांगौ बेफोरखौ जोङो ओ बेनि सानसे सिगाङावहाय जोङो खांना दोननानैहाय ओ बेखौ मोजाङै सुनानै माला सुनानै जों मोसौनो गानहोनो ओ गानहोनाय नुनो मोनो। उम बिदिनो जोङो थिग बिदिनो जोङो मोसौनो आरोहाय मोनायावहाय औ बेथ थुखिहांनानै जोङो जा थावदो हांगारदो एसे ल लगायनानै बेयावहाय जोङो मोसौनो फोथाबो फोननाय नुनो मोनो आरो । उम बिदिनो जोङो मोसौखौहाय। थुखैहोनानै बे खालिहाय हगारस्रांना होननानै एसे हो ओ बिदिनो जोङो मोनायावहाय जा ओ जों मोसौनो अ पाखा गो दान होनाय नै खायो आरो बेखालिहाय पाखा गोदान बोसोर बोसोरसेयाव खोनसे फाखा गोदान जों जोङो खायो नं गौना नोंथां औ बिदिनो पाखा गोदा औ जों आरो मोसौ थुखिनायावहाय मोनसे आंनिया थालांबाय मोसौ थुखिनायावहाय जोङो हो ओ मोनसे अ सलबक खननो हायो आरो बे स सलआनो जाहैबाय अ लाव जा फानथाव जा बोसोरे बोसोरे ओ देरलांबाय था बे खन्थाइखौबोसो अ बे असलखौबो जोङो ओम बे ओ थुखैनाय टाइमावहाय बेदिनो बुङै बुङै मोसौखौ थुखै नाय जायो आरो। बिदिनो जोङो मोसौखौ बोसोरसेयाव खोनसे थुखैयो होनोब्ला जों बेखौनो ओ मोनथिगो जे जाहाथे जोंनि मोसौआ अ बेमार आजार जायालासेनो मोजाङै मोजाङै फिसा ओ फिसा बारायनानै मोजाङै मोजाङै थांना थानानै देरनानैहाय जोंखौ अ एसे एनै अ जा ओम रां ओ होर होनायाव जोंखौ मदद होयो आरो मोसौआबो बिदिनो जोङो बैसागु होनो ब्ला आरो जोङो बिदिनो मोसौ थुखिखांनानै अखानायै जाय एक थारिख जागोन ओ बेखौहाय जोङो ओ मानसिनि बैसागु होननाय बुंनाय ओ बुङो आरो। बेबादिनो जोङो मान सिनि बैसागुआवबोहाय जोङो बिदिनो ओ मानसिया ओम ओ फुङावनो सिखारनानै द दुगै लोबै जोङो द्रेस जि गोदान गाननानै जोङो ओ गोदोरनिफ्राय बोर लायो मान लायो आरो जोङो उन्दैखौहाय गोदोरा अनो बिदिनो जोङो गोदोर आ गोदोरा उन्दैखौ अनो अब ओम ओमफ्रायहाय जोङो गेदेरनिफ्राय जों बोर लायो। बिदिनो जोङो ओ एक थारिखनिफ्रायनो जोङो जा ओ बाथौआव बावथाय होनो थायो बेफोरखौबो होनो हायो होयो अ खायफा खायफा ओनसोलावहाय एक थारिख खालि बावथाय हैयो बिदिनो ओ होनाय नुनो मोनो आरो बिदिनो एक दुइ एक दुइ एक तारिखनि बेहाय बेखौ अ खात तारिखसिम मानसिनि बैसा सागु होननाय बुङो आरो बिदिनो जोङो मानसिनि बैसागुआवहाय जोङो ओ दुइ तिन थारिखनिफ्राय जोङो गामि गामि मोसानानै जोङो रं जानानै जोबोद थल खाम हारमनियाम जथ था बेफोरखौ लानानै जोङो हारिनि जा सिनायथि ओ जों ट्रेिदिसनेल ड्रेस दखना फालि आरनाइफोरखौ लानानै गाननानै जोमनानै जों बेफोरखौ औ मोसानो थाङो आरो गामि गामि औ जा मोसानो थांनानै जों जा मोनबोनाय रां अन्नानै हरनाय रां माइरं बेफोरखौहाय जोङो जमायना दोननानै लास्टावहाय जोङो स्नि दिन बारखांबा जोङो मोसााखांबाथाय जोङो बेखौहाय औ खाना जायो आरो गासैबो लोगो जानानै बोथिसे जोङो ओंखाम जालायो औ औ बिदिनो जोङो ओ नखर नखर मोसानो थांनानै बिदिनो जोङो ओ खाना जायो आरो बिदिनो जोङो बैसागुखौ गाजा गोमजायै हेगार हरो बिदिनो जोङो खायफा ओनसोलाव नुनो मोनो जे बैसागुआवहाय बैसागु फासनबो फालिनाय जायो जायखौ जो ङो बैसागुखौ बरायनो थाखायबो फालियो आ फासनखौ बानायनाय जायो आरो जोङो बिदाय हरनो थाखायबो बैसागुनि लास्तावहाय जों फानसन फांसनखौहाय खुंनाय नुनो मोनो बिदिनो फांसनावबोहाय जोबोर ओ रंजानाय बाजानाय मोसानाय जा थिसिपेत खालामनो गोसो खालाम जायो आरो बिदिनो जोङो बियो गेले खेला दुला बिदिनो गेलेनो मोन ओ बिदिनो नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ बैसागुनि बागै ओ जानाय ओ सोमोन्दै एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागौ नोंथां औ बैसागु होननो थाङोब्ला बैसागुआ बर धोरोमनि जोबोर गोदोर धोरोम बैसागुआव बैसा सागुआ बोसोरसे बोसोरसेयाव खनसे फैयो जिहेथु मो अ बेैसाग गुखौ मोसौ बैसागु मुङै फालिनाय जायो मोनसेखौ मानसि बैसागु मुङै फालिनाय जायो मोसौ बैसागु औ मोसौखौ फुङाव थुखैनांगौ
औ
मोसौ थु खैखालि एक्स एकथा खां ओ खांनानै मैगं जानांगौ
औ औ जों जेरैहाय औ देहानि थाखायहाय गोखा गोदै गोखै बेफोरखौ मैगंफोरखौ हाग्रानि मेगं खौ खांनानै जों जायो जेरै खुंखा मानिमुनि थिंखिया था ओ थालिर गोरलै बिफां खान्थाल खान्थालनि गोरलै फिथाइखौ जों बिदिनो मैगं जायो आरो गो खै गोखा बिदिनो खांनानै जों देहानि थाखायहाय जों जाहाथे बोसोरसेखौ मोजाङै बारहोनो हायो जेबो बेमार आजार जायालासिनो बिदिनो जोङो खांनानै जानाय जायो आरो औ नोंथां
नोंगौ नोंथां बैसागु बैसागुआव मोखौ मोने मोखौनो जा फोथा होयो खौ हांगारदो थुदोल' गायनानै फोथाखौ होनांगौ मोसौखौ फुङाव थुखैनाय जायो। बे मोसौ थुखै नायाव बाहायनायफोरा दिगलिलिथि फान्थाव हालदि पानिलाव आरो थाद फ्राय बे फोरखौ मोसौ थुखैनायाव मोसौखौ हो मोसौनो मोसौखौ मोसौखौ थुखैनाय जायो। लोगोसे आरो मोसौनियाव फाखा दोनदाल गोदानबो होनाय जायो फाथोनि दोनदाल मोथौखौ बिदिनो बैसागुनि बैसागुआव बैसागुनि फार्स्टआव मोसौखौ समायहोनाय जायो मोसौखौ बेमार आजार जायि बायदि मोजाङै मोजां मोजाङै मोजां बारायलांबाय थानो हानाय बायदि। मोसौनो मोसौखौ थु बेयो लोगोसे जोंनि बैसागुआव मानसिनि से बैसाग दानाव से खालार आव जों गोेदोर गोदोर सुबुंफोरनि बोर लायो उन्दै सुबुंफोरनो मान होयो अन नाय होयो आरो लोगोसे जों गोदेर सुबुंफोरनिफ्राय ओ खुलुमो गोदेर सुबुंफोरखौ जाहाथे जोंनो बि सोर अननाय आशिरबाद होयो आरो बैसागु बोथोराव जों बैसागुनि नै नै खालारनिफ्राय मोसानो हा हायो बैसागुखौ स्नि साना लागै खुंनाय जायो लोगोसे जे बोराइ बोराइ बेन्थ बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ गथाय बिदा फंबाय बिब बिनानाव गासै जों जयै रंजायो जों बरनि डल डल खाम जथा सिफुं सेरजा हारि हारमुनियाम बायदिखौ लानानै जों मोसायो लोगोसे आरो दा गोदान ओंखारनाय आगजु गोदान ओंखारनाय आगजुनि बेलायाव सावरायनो थाङोब्ला
औ औ अदिअ मबेलजों अडिअ जोंहाय रेकर्ड खालामनानै बिदिजों मोसानाय नुनो मोनो हानायमानि जों बेखौ बाहायनाङा आरो न जोंनि बर हारिखौ सिनायथि होनो थाखाय जोङो ओ बे फोर जोंनि जा ओ देमग्रा दाग्रा दों खायो जोंनि हारिनि हारमनिया बेफोरखौ लानानैनो जोङो मोसालांनो हायो बिदिब्लासो जोंनि हारिया थांना थानायनि मोनसे राहा बा जोंनि हारिखौ सिनायथि होनो हागोन ओ उ उनाव बोहाय औ
बैसागु बोथोराव जों रंजाहांनाय उनाव जि एसे एनै जानानै मांगिना मोननाय माइरं आरो रां बेखौनो जोङो जमा सब बैसागु बायखांनायनि उनाव जों खाना जानाय जायो रंजा बाजायै बे खानाखौ मोजाङै जालाङो
औ
बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय ज' बिमा बि फा लोगो नांनानै जों खाना जानाय जायो । औ नंगौ नोंथां
औ बिदिनो जोङो जोबोद रंजा जानानै बैसागोखौ हगार हरो आरो न
नंगौ नोंथां
दिनो जोङो मोसायो जोंनि हारिखौ मान होयो सनमान होयो जोङो ओ गावबा गाव ओ जोंनि जा ट्रेडिसनेल द्रेस दख'ना आर'नाइ बेफोरखौ गाननानै जोङोहाय ओ मोसानाय गासै ओनसोलावनो जोङो बे बैसागुखौ फालिबोबाय थानाय नुनो मोनो आरो औ बिदिब्ला औ नोंथां जोंनि सावरायनायखौ आङो ओ बेयावनो दोनथ' जागोन नामा? अ नोंथांजों सावरायनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय । ओम बेयावनो दोनथ'नो
औ नोंथां दे
औ दे